हेल
नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ फ्रि दं दे
आटसा बिदिब्ला आंजों दसे औ खोनादों
औ औ
अब्ला आंजों ओ बरफोरनि जानाय लोंनाय आरो थांना थानायनि राहानि सोमोन्दै दसे राय्लायनो हागोन ना
औ दे रायलाय जागोन दे
आतसा
रायलाय जागोन
नोंथांनि ओनसोलावहाय बरफोरनि थांना थानायनि गाहाय गुदि खामानिफोरा मा मा मा
गुदि खामानि होनोब्ला आ जोंनावहाय बे माबाखौनो होननांगोन बे आबाद आबादानो थांना थानायनि गुदि आरो नै थियाव आरो जिब जुनार फिसिनाय नैथियावहाय
आतसा
ओमफ्राय आरो बिदिनो आरो ओ गुबुनाव माने खामानि मावनाय आरो बेखिनियानो जोंनि बे ओनसोलनि जोंनि बे एरियानि ओम म आबाद मा होनो थांना थानायनि जे राहा बे आरो ओमफ्राय ओ नोंथांमोननावलाय
औ नोंथां जोंनिथिंबो बेबायदिनो आबादानो जोंनि ओनसोलनि बरफोरनि थांनानै थानायनि ओ गुदि राहा लामा होननानै बुंजायो मानो होनोब्ला जोंनि बरफोरा गोदोनिफ्रायनो आबादजों सोनारबोनाय आरो दासिम दासिमबो आबाद मावनानैनो थांनानै दङ दा खिन्थु गोदोनि बायदि माने गोदोनि फुराना फुराना टेकनिक जों आबाद मावनाय जाला जोंनि ओनसोलावहाय दानि गोदान बिगियान आदब जों खायसेफ्रा माने बहुत सारा माने बिगियान आदबजों माने आबाद मावनानै थांनानै थानायनि राहाखौ ओ मोजाङैनो दैदेनलांगासिनो दङ नोंथां ओ बिदि अब्ला नोंथां बरफोरनि जानाय लोंनाय नि सोमोन्दै एसे रायलायनोसै नामा
औ दे जानाय लोंनायनि सोमोन्दै रायलायनोसै दे
नोंथाङा बरफोरनि गुबै जेरैखि जानाय अनला बेखौ माबोरै सङो नोंथाङा खोनथानो हागोन ना आंनो एसे
औ आंहा संनायनि बिदि बांद्राय माने ओ मा होनो एक्सपिरियेन्स गैया ओ हुदा गैया सङाबो आङो जोंना जिहेथु सिस्टारमोन दङ आइमोन दङ बि सङो नालाय आं बांद्राय बिदि खे ताल लाया थेवबो आं एसे मिनथिगौ गिब गिबियावनो आ दैखो माने सारायाव फुदुंना लाग्रोबाय लानानै ओमफ्राय अन खौ मा होननो इखौ माइरंखौ माइरंखौ सोमबाय सोमनानै एसे गुरै खालामनानै लाबाय गुरै खालामना लानानै बिखौ दिंखियाव नङाबा ग्रिन्दार मेचिनावहाय माने बे माइरंखौ गुन्दै खालामबाय गुन्दै खालामनानै ओ बे नों दैया जेब्ला माने ग्लब ग्लब गोदौगोन बे गोदौनायाव बेखौ होनांगौ आरो नों थावनि संगोन ना नों खारैनि संगोन ओ नों थावब्ला बे नोङो आगोलावनो बे थावखौ नों माजों संगोन बेखौ एवफ्राननानै बा थाइगिरजोंबो जायो मानसिफ्रा बा दाउजों दाउजों अनला जायो जुदि नोङो ओ दउजों जायो ब्ला नों दाउ खौ एवफ्रामना लानो नांबाय फार्स्ट टाइम एवफ्राननानै बे बेखो जों ओ थिखांनानै दोननांबाय ओमफ्राय जों जेब्ला दैखौ गोदौ होबाय गोदौ होनानै अनखौ होबाय अनखौ होखांनानै नोङो ओमफ्राय दाउखौ होबाय ओमफ्राय खारै होबाय आरो बिदि आरो आंनि मिथिनायाव आरो गोरोनथि जादोंना ना मा मिथिया आरो आंनि मिथिनायखिनिखौ बुंबाय आरो औ
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो नोंथां नोंथाङा जेरै खोनथादों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि दिनो बायनानानै जायो गुबैयै बर फोरा अनलाखौ माने दोरोङारि गोदोनिफ्रायनो माने ए बेखौ गाहाय जानाय बरफोरनि जानाय आदार होननानैबो जोङो ओनसोलाव बुङो जेरै जोङो नारजै नारजिखौबो नारजि अमा नारजि अमा नारजिजों ना गोदान ओ बेफोरबायदि बर बेफोरबायदि बरनि गुबै माने जाग्रा होननानैबो बुंसोलायो जोंनि ओनसोलावहाय दा नोंथाङा नारजि जिखौ माबोरै सङो एसे खोन्थानो हागोन नामा
नारजि संनायखौ आं मिथिया नोंथां खोन्थानो हानाय नङा खोमा आं नोंथाङा मिथिगौबा एसे खोन्थानोलाय
औ आं एसे होनबा आं खोनथानि नारजिखौ जोङो ओरैनो फाथो फाथोनिफ्राय बानायजेननाय जायो होननानै आं बि जिउ जोंनि आबै आबौ आइ आफानि ओमफ्राय आं खोनादों बा आं नुबोबाय थादोंबो जे नारजिखौ जोङो सिगां फाथो फाथोनिफ्राय फाथोआ मोननै रोखोमनि थायो जोंनिया जेरै फाथो गोदै आरो फाथो गोखा होननानै जोंनि ओनसोलाव जोङो रायलायलायो जोङो गुबैयै जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय फाथो गोखाखौ नार्जि बानायनाय जायो फाथो गोदैखौ जोङो बानायनाय जाया जोंनि ओनोलावहाय फाथो गो खाखौ सिगां फाथोनिफ्राय खानानै फाथो बिलाइखौ खानानै ओ फाथोखौ फोरानग्रोनाय जायो। फाथोखौ फोराननायनि उनाव अब्ला रानो अब्ला बेखौ माने जोङो सिगां माने दैजोंहाय रुनानै लाग्रो जोंनि नआव संनाय बायदि जोंनि ओनसोलाव संनाय बायदि आरो ओ बेखौ माने दैयावहाय रुनानै लाग्रो बिनि उनावहाय जेब्ला फाथोआ रा माने गुरै जायो अब्ला बेखौ माने माब ना नै नाय जायो। साग्लिखांनानै खारैखौ होनाय जै आरो खारै होनानै बेखौ माने साग्लिनानै माने लाव लाव बानायनाय जायो बिनि उनाव हाय जोङो बेवहाय अनला मेनलि जोङो माबाजों ओ अमा बेदरजों जानाय जायो फ्राय ना गोरान जों होजायो गुबैयै जोंनि ओनसोलाव हाय बेखौहाय गोबाङानो बरफोरनि माने मोनसे फेभरेट खायद होननानैबो बुंसोलायो आरो बेखौ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौआ गोदोनिफ्रायनो बेखौहाय माने जाबोबाय थादों आरो दासिमबो बियो जोंनि ओनसो हाय गोबां माने बरफोरनि गाहाय गुदि जाग्रा आदार हिसाबै दा सिमबो सोलिबाय थायो आरो बेफोरो
औ माने दानि जोंनि बे खास बे कास्ट ना मा होनो मानसि थैनाय जे जोंनि जि मा होनो फानद्रा बेयावबो माने दोरोङारियै बाहायो आरो बेखौ आ बे नारजिखौ माने नारजि औ नारजि नङाब्लानो बे जोंनि माबाया माने मा नङा होनना बुंदों बे नारजिखौ नांथारगौ आरो माने दोरोङारि हिसाबै जोंनि बरनि जि नेमखान्थि नेमखान्थि थि हिसाबै मानसि जे फानद्रा बे फानद्रायाव नांथारगौ आरो ना नोंथांमोननियावबो नांगौ बदय
औ जोंनियावबो नांगौ बेखौ अनला अनला थालिर फ अनला थालिर फस्लाखौ मानसि थैनायाव एकदम बेखौहाय नांथारगौ होननानै मान बाहायनाय जायो बे नङ माने मानसि थैनायनि स्राद जोङो मानिनाय जायो बे स्रादधआ जाया होननानै माने मानियो जोंनि ओनसोलाव नारजि नारजि जानाय जायो नारजिजों अमा थालिर फस्ला दाउ दाउ लकेल दाउजों अनलाजों बेफोरखौ माने जोंनि स्राद जि स्राद खालामनाय जायो बेस्रा
औ
बरफोरा बेखौ माने जाहोथारनांगौ रायजो राजाफोरनो जाहोथारनांगौ होननानै मानि नाय
औ औ आरो बे थाालिर फस्लाखौहाय माने बे जोंनि बे बैसागो फोरबो बैसागो गो बोथोरावबो बेखौ माने जाथारनांगौ होननानै जों मानियो आरो माने जानाय जायो आरो बे थालिर फस्लाखौ बे बैसागो बोथोरावहाय थालिर फस्ला अब्ला जों माने आ ना आरो दिंखियाजों अमा आरो बे मा होनो खेरा दाफनि खेरा दाफनिखौ मिथिगौ ना नोंथाङा औ
औ मिथिगौ मिथिगौ
औ गोखा गोखै बेजों माने जों अमा बेदर माने दाउ बेदर माने बेफोरखौ जानाय जायो आरो बेफोरबो माने बरनि मेइन माने जानाय आदार होननानै दोरोङारि जानाय आदार होननानै जों बरफोरा माने गनायनानै लायो बा गनायो आरो
बो अनला दाउ अमा नारजि बेनि अनगायैबो बर फोरनि गेजेराव जोंनि ओनसोलावहाय गोबां जानाय आदारखौ जोङो गुबै जानाय हिसाबै जों माने रायलायलायो बा जोङो मिथि गौ आरो जेरै जोङो मैथाजों मैथाजों ना खांख्राइजों खांख्राइ जों ओ खामरेंगा बेनि उनावहाय जोङो थाइगिरजों ना बेफोरो बरफोरनि मोनसे गुबै जानाय होननानै जों मानियो आरो जोंङो बेखौ फुं समावहाय जेरै ओ बरफोरा हालेव हाल एवनो थाङोबा जोंङो गुबैयै मा जोङो ना बाथोन ना बाथोनजों ओंखाम जानाय बेफोरो बरफोरनि गेजेराव गोदोनिफ्राय ओ सोलिबोनाय मोनसे ए ट्रेडिसनेल माने मोनसे जानाय बा धोरोङारि जानाय होननानैबो जोङो बुंनो हायो आरो
बे खांख्राइ बाथोन ओ
खांख्राइ बाथोन खांख्राइ गांजेमा बाथोन गौरि सामजों सबाय सामजों सबाय बेफोरखौ बरफोरनि औवा मेववाइ
ओम
औवा मेवाइजों अमा बेदर बेफोरखौ बरफोरनि जानाय गुबै जानाय होननानैबो जोङो बुंनो हायो आरो जोंनि ओनसोलाव माने रायजलायलायो आरो बयबो
बायलायलाय आरो गोबां माने ओ बे बरफोरनि जि जाग्रा आदार बेखौ माने बिगियानाबो गनायबाय आरो साइन्टिफिक फुद होननानै बुङो जेरैहाय जि साम जायहा माने मेगननि प्रब्लेम दङ मेगननि प्रब्लेम दङब्ला बे साम जानांगौ होननानै माने फोथायो बा बेखौ लायनो जोंथ मिथिया जेनेबा साइन्टिस्टआ लायनो बेखौ ओ प्रुभ खालामनानै माने दिन्थिदों आरोखि बे बे जि बरफोरनि जि जाग्रा आदार बे माने साइनटिफिक फुद होननानैबो गनायदोंनो आरो बे बिगियाना बिदि होननानै खोनायो आरो ओम औ
बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दोनथलायसै नामा
औ औ नोंथां ओ दोनथलायनायनिसै
दोनैनि थाखाय औ दोनैनि थाखानो थसे
औ दे दे